हेल'।
हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ मा खालामदों?
औ नै जिरायना दं नोंथां।
औ। ओंखामफोर जाबायबा
औ जाखांबाय नोंथां।
औ।
औ।
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां।
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं।
औ देलाय बुंनाय।
सुबुं माहारियादि जिउआ सुबुं देहा खौ मो जोंनि सुबुं नि थाखाय बे जौ लोंनाया मोजांना गाज्रि मोजांङाथ' मोजांबो गाज्रिबो दंखायो बेफोरखौ नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा एसे? जौनि सोमोन्दै माने
अ। औ हागोन एसेखौ बांद्राय हायाब्लाबो एसे फंनैसो आं जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायना होनो हागोन।
औ दे फोरमायना होदो अब्ला नोंथां।
औ दा नोंथाङा दानि सोंनाय बायदि जोंहा जौ जाय जौखौ लोंनानै ओ जोंहा गोबां सुबुंफोरा ओ मा होनो गोबां गावखौनो खहा खालामनानैबो लानायखौ नुनो मोनदों जोङो। ओ दा जोंहा जौ बुङोब्लाथ' जौआ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम सोलिबोबाय थानायखौ जों नुगासिनो दङ। म जोंहा बे जौखौ बांसिनै आ जोंनि एबा जोंनि गामि गफायाव थानाय सुबुंफोरा बांसिनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा जौआबो जोंहा मोनसेल' नङा गोबां रोखोमनि दङ बेवहाय जोंहा माखासे लकेलारि आदबजों बानायनायबा गावारि आदबजों बानायनाय माखासे जुमायफोर दङ आरो। बेनि अनगायैबो माखासे नो जोंहा अम रासायन केमकेल गोनां बा केमिकेल होफा देरनाय माखासे जुमायफोरबो दंङ। बेफोरखौबो जों दानि जुगाव मोननो थांसै दा औ दा नोंथां सोंनाय बायदि जोंहा। आंङो अम वार्म सनि थाखाय मोजां ना गाज्रि आरो मोजाङा मा गाज्रिया मा सोंदों नालाय। बेखौ बुंङो जोंहा बेखौ बुंनो थांङोब्ला जौआ गावनि ज जखानानि लिमिटआव लों अब्ला बियो एथ'बां माने गाज्रि नङा मोजां ओमफ्राय जोङो जेसेबांखिनि लिमिट लिमिट क्रस खालामोब्ला। नांगौनि बारा लोङोब्ला जों। हा गोबां देहानि खहाखौ जों मोनो। आरो औ दा बिदिनो जोंहा। गामि गफायाव थानाय माखासे खायफा सुबुं फोर माने जुमायखौहाय, मा होनो?
जया
माने बेखौ मा होनो? जेबो लिमिट सिमिट जखानि जेबो खोथा गैया बेखौ गावनि लुबैनाय मथे एबा जेसेबां हागौ एसेबां माने लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनि दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा‌। गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ जोंङो नुनो मोनगासिनो दंङ। नोंगौ दा ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो गोदोनिफ्रायनो। दा जों खा ओ मोनसे माबा मोनसे खामानि मावनानै ओ ओहोम मेंख्रुब सुख्रुब मोन मेंख्रुब साख्रुब मोनजोबोब्ला बेबायदि मोननाय समावहाय बै आबादारिआ बा ओ-खा-ओ-सासे खामान मावनाय सुबुं मेंख्रुबनाय सुबुङा जोंहा मेंनायखौ बावगार होनो थाखाय बा में-सानाय सुनायखौ ओ स्रां थांहोनो बा बावगारहोनो थाखाय बे जौखौ लोङो आरो
नों-नोंगो।
बैफोर हाइनावहाय जोङो देहानि जेबो खम मोना आरो। बि बि जेसेबां ख खिनि लोंनांगौ बिनि अभार बांद्राय लोङोब्ला जोंहा गावनि देहाखौ गारजि खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा जोंहा बिद ओहो बिदिनो जान जौआ मो ओ गोबां रोखोमनि जौ दं जेराव आं दहाय बुंलांखांनाय बायदिनो माखासे गावारि ल' सोल'। बानायनाय जौ। जायखौ जों माइरंनिफ्राय बानायो आमफ्राय माखासे रोङा जाहैबाय बायदिसिना जेन'बा दानि गोनोखोआरि आदर बानायनाय बेवहाय बायदि रोखोमनि केमिकेल बायदि एद खाम देननाय जायो दा बैफोर बाय
औ नंगौ।
बिदि जुमाइ जुमाइखौ गोङो। मोननैनि गेजेराव बुंंनो थाङोब्ला जोंहा गाव मा होनो जुमायनिफ
ओमफ्राय जोंहा बै बि ओ ओ बा खिरखिलि हेरि फानला। ओ लोंनायाव जोंहा बे लकेल ज लकेल लकेल जौ लोंनायनिख्रुइ बैखौ लोंनाया माने गारजिसिनखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ माने बांसिनै जोंहा दानि
औ नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां।
दो गोदानै माखासे जुमाइफोर जिउनिख्रुय बै जोंहा दान नि गोनोखोआरिया मोनसे जौ बा जुमाइ फोराहाय एसे गाज्रिसिनखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय बेबो गावनि थोजासेबांबा नांगौसेबांखौ लोङोब्ला माने जानायखौ जों नुनो मोना आरो गावनि अभारा लोङोब्ला नांगौनि बारा लोङोब्ला माने देहाया बि जखम जानाय बायदिस बिदिखौ जों नुनो मोनदो आरो
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिखौनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ दा नोंथाङा बो नोंथांनि ओनसोल हरावहाय बैफोरबायदि जुमायनि जुमाय लोंनानै गोबां रोखोमै ओ जेन'बा थासारिफोर सोमजियो आरो लोंनानै माबायदि ओ जानायखौ सलि लोंनानै माबायदि माने समाजाव सोलिबोनायखौ नुदों ओ बे नुनाय जेसेबांखिनि मिनथिगौ बेखौ फंनैसो आंनोबो फो
औ नोंथां हागोन आंनि मोनदां थियाव बा आंनि नुहुरनायावथ' जों गामियारि ओनसोलाव जौ लोंनानै नांगौनि बारा जौ लोंनानै माने नांलाय खमलाय बांसिन न'खरफ्राव दावराव जानायफोरखौ जों नुनो मोनो। बिनो गाव जों गाव दावराव जालायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। जों गामियारि ओनसोलाव बिदिनो नांगौनि बारा जौ लोंनानै नांलाय खमलाय खालामनायखौ नुनो मोनो। बिसोरो लिमिटाव लोंनो रोङा आरो माने जौखौ बांसिनानो जुमायखौ जु-जुमायखौ जों माजों बानायोब्ला जों जुमाइखौ माइरंजों बानायो माइरं एमाव होनानै नोंगौ गावारि जुमायखौ जों माइरं एमाव होनानैनो बानायो गावारि जुमाय होननानै बुङोब्ला जोंहा इसिं
थाखोमाना थानाय आयदाखा जों दिहुननाय गोदोनि आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो दिहुनबोनाय आ आखाइजों दिहुनन्नाय जेरै गोरान गिसि
ओम औ औ
बेफोर बेफोर जुमायफोरखौ जोङो गाव आखाइजोंनो बानायनाय जायो। जायखौ जों गावारि जुमाय बा ल-लकेल जौ होननानै मोनथिनाय जायो।
उम।
लोगोसे आथिखालावथ' जोङो जुमायखौ गोदान टेक्न'लजि मुगायाव जोङो गुबुन गुबुन आदब खायदाजों बाहाय बानायनायखौ नुनो मोनो दहाय नोंथाङा होलांनाय बायदि माखासे केमिकेल प्लास खालामदेरनानै
उम।
बा दाजाब देरनानै खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव जाय लोंग्रा बेफोर बिसिनि संफ्ल' बा किडनिख बा देहानि जायखिजाया माबा मोनसे अंग'फोरा गाज्रि गाज्रि बा देमेज जालांनायखौ खहा जालांनायखौ जों नुनो मोनो बा गोबाङानो खोनाबाय। जौ लोंनानैथ' जों सुबुं मा हारिया गोबां खहाबो दं बा एसे लाबबो दं आरो। लाफ होननानै बुं ङोब्ला जोंहा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि सासे जाय सुबुङा खामानि मावसोनानै मेंनानै गावनि मेंनाय देहाखौ जौ एसे लोंनानै गावनि मेंनाय देहाखौ
उम।
मोजां मोनो बा मेंनाय देहाखौ गैया खालामनो हायो। बेफोराव ए से मुलाम्फा मोननो हायो जोङो। खहा होननानै बुङो ब्लाथ' जोंहा जौ लोंनानै जाय लोंग्रा बिनि देहाया देहा सिंनि अंगफ्रा गाज्रि जायो। बा खहा जायो लोगोसे लोगोसे बिदिनो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जे जे न'खर बायनाय बा गामियाव बा समाजाव गाज्रि थासारि लाबोनाय बांद्राय लोंनानै नांगौनि बारा नांगौनि बारा लोंनानै समाजाव बा गामियावनो होन बा समाजावनो होन दावराव खालामनाय।
नोंगौ नोंथां।
बेफोरनि जाउनाव जोंहा बेफोरखौ खहा होनना बुंनो हायो आरो जों जौखौ माने लोङैयानो साबसिन होननाय बायदि आरो। मानो होनबा फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफ्राबो जोंहा जौफोरखौ लोंनानै सोलोंनो हमबाय। बा। लोंनानै सोलोंनानै सोलोंनो हमनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समावबो जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोर लाइमोनफ्रा लोंलांगोन बेनिखायनो लोङैयानो साबसिन बिदि जाथ'सिगोन नामा नोंथां समावबो जाबाय जोंना। नोंथांजों सावरायना। गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय
औ स
अ दे